गोद
औ नोंथां नोंथाङाबो खोनाहैदोंना मोजाङै।
औ मोजाङैनो खोनाबाय आंनियावहाय।
जागोन नोंथाङा जागोन आंबो मोजाङैनो खोनादों नोंथांा
औ
दायो नोंथाङाव कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा नोंथाङा ओ दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
अब्ला जोंनि गुबै आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि बर' समाजाव थ' गोदो गोदायनिफ्रायनो दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय बर' आइजोफोरा गावनो लुनानै ओ जिफोरखौ गानबोदोंमोन होननाय जों गोबां खोनाबोदोंना नोंथां? ओ बेफोरनि सायावनो माने सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादों आरो नोंथां।
औ।
नोंथाङा गिबियावनो नंगौ नंगौ नोंथाङा गिबियावनो बै दानाय लुनायनि फारसे एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ दानाय लुनाय मे जोंहा बर' आइजोफोर बा जोंनि आसाम रायजोनि आइजोफोरानो दानाय लुनायावहाय एक्सपार्टखा माने गोरोंखा आखा फाखाख आरो। जोङो जोंनि गनाय फनाय नांगौ जोंनो जानाय बैफोर जिफोरखौ जों गावनो गाव आखाइ दानानै आखाइजो दिहुननानै मोनसे जि महर होयो जायखौ जोंनो गोनां जायो बैफोरबायदिखौ जोङो आखाइजोंनो दिहुननानै लायो जोंहा बर'फोराथ' गे गुबैयै आइजोफोरा दख'ना गानो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ।
हादोर लायो हौवाफोरा गामसा गानो बै आर'नाइ लायो जोंनि बर'नि गाहाय सिनायथि होनोब्ला जोंहा आर'नाइानोखा आर'नाइ बैफोर आर'नाइखौ जोङो गोदोनि समनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा गावनि न'आवनो। साल खुन्था दाननानै न'आवनो दानानै दिहुनबोदों दा दि गोदोनिफ्रायनो दासिमावबो जोंनि बर' समाजाव दानाय लुनायनि हुदाया खाराखै जों दाबो दानानै गानो
नोंगौ नोंगौ
जोंहा ओरैजाय दानाय लुनाय जों
दखना दानो बा माबा मोनसे जि दानो थाखाय जोंहा खुन्दुंनि गिबियावनो गोनां जायो बैफोर गुदि गोनां जानाय गासैबो मुवा जि दानायाव गोनां जानाय बैफोर मुवाखौ जोंङो गाव गावनि नखर नखरावनो बानायनानै दिहुननानै जों मोनसे जिनि महरसिम लाङो जोंनि बर आइजोफोर बा बर' समाजावहाय हौवाफोरनिबो बेहाय गाहाय माने बिहोमा दङ जोंह
नोंगौ नोंगौ
बहननो थाखाय जोङो एन्दि एम्फौ लाग्रोयोमोन गोदोनि समावहाय दानि समावबो लायो माने दानिया गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि खुन्दुं ओंखारबाय इन्दि खुन्दुंनि जोङो गोदोनि जों गोदोनि समावहाय जोंनि गाहाय खुन्दुआनो जाहैबाय जोंनि दोरोङारि खुन्दुं होननानै बुंनांगोन आरो माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नालाय दोरोङारि होनांगोन इन्दि खुन्दुं मानो जोंनि बर'फोरनि गुबै खुन्दुं बै खुन्दुंखौ जों नि बर समाज आवहाय नआवनो इन्दि एम्फौखौ फिनानै फिथोबसिम खालामनानै फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुयै लुयै लुनानै थोजासे बिबांनि खुन्दुं दि होननानै बिनिफ्राय जोङो सोंनानै मोनसे इसान सालिसिम लाबोनांगोन आरो
नोंगौ नोंगौ
जोंहा इसानसालि बानायनायाव जोंनि बर समाजनि हौवाफोराबो गोबां बिहोमा होयो मानो होमबा साल खुन्थिया दाननाय आरो थाथ बानायनाय थाथजों लोगोसे गान्दै
नोंगौ
माखु बैफोर दंफांजों दिहुननाय बिसोरो गान्दै थाथ बानजा होनो जायखौ बेफोर दंफां बेफोरखो हौवाफोरानो दाननानै थाथनि महर गान्दैनि महर माखुनि महर होनानै जोंङो बहननानै होयो आरो बेजों लोगोसे दंफाबावो जा औवाजों बानायनाय माखासे मुवा गनसि
नंगौ नंगौ औ औ औ औ
हो गासिबो माखासेया औवाजों माखासेया दंफांजों बर' हौवाफोरा बानायनानै होयो आरो बेजोंहाय बर' आइजोफोरा माने जिखौ दायो आरो ओंखायनो बुं जोंनि समाजावहाय हौवा आरो हिनजावाबो मोनसाफारनै बो बिहोमा दं आरो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो दंङ नाथाय दानायनि खान्थिया एसे सोलाय बोबाय गोदोनि समावहाय
नंगौ नोंथां नंगौ
आखाइजोंनो गासिबो बुस्थुखौनो बानायोमोन दा एसे मदारन आ आथिखालनि मुगायावहाय जोंहा आगर दाननो थाखाय
नोंगौ
आखाइजों सुबाय थालिया दानिया माने मोनसे मेसिन ओं ओंखारबाय जे कार्ड जाय मिस खुन्दुंखौ थिखोनानै होखाजोबो गाहायाव गरखा गाब्लानो बै आगरफोरा जोंना जियाव दाइरेक्ट थाब थाब थाब फैयो आरो आखाइजों थिखोनो बारा सम नांला आरो एबा जोंहा बैफोर आगरखौ दिहुननो थाखाय गोबां सम नांगौमोन मोनसे मोनसे खुन्दुंखौ थिखोनांगौमोन बेनि उनाव
नंगौ
मोनसे आगरनि महर होनो हायोमोन आरो गोबाव सम लायोमोन दा सोलायबोबाय
नोंगौ बेबायदिनो नोंथां माने जों खोनानाय खोनाबोनाय बायदिब्ला बै दख'नाफोरनि ओ गाबफोरखौबो ओ बबेबा दंफां बिगुर बबेबा दंफांनि बिलाइ नै बैफोरनिफ्रायनो माने गोजा गोथां गोमो ओ फान्थाव गाब बै दंफांफोरनि फ्रायनो एबा मिथिंगानि बिलाइ बिगुरफोरनिफ्रायनो माने गाबखौ गाहोयोमोन होननानैबो खोनाबोनो मोन्दों आरोना नोंथां
नंगौ खोनाबोदों माने बैफोरखौ बर' आइजोफोरा खालामनानै मावबोदों आरो दिहुनबोदोंबो जों ना नाथाय उननि समनि जानायलाय जों बैफोरखौ मोनस्लाबासै जोंनि समाव सोलायबोबाय थेवब्लाबो ओ मोननाय बायदिब्ला माने खुन्दुंखौ बह'इन्दि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुनखांनायनि उनावहाय माखासे हालदै
औ
बबेबा बिबारनि लि फोर बिलाइ बैफोर माख जायफोर बिलाइनिफ्राय गोबां गाब ओंखारो बैफोर मुवाजों माने देग्लिनानै बै खुन्दुंखौ सोमनानै दोननानै बैफोर खुन्दुङाव नांगौ रोखोमनि गाब गाहोयोमोन। बै खोनाबोनो मोनदों आरो माने गोथां गाबनो नांगौबा गोथां बिलाइनिफ्राय
नंगौ नंगौ औ
देग्लिनानै बिनि रस दिहुननानै बै खुन्दुंखौहाय सोमनानै बे इन्दि खुन्दुंखौ गोथां गाब गाहोयोमोन हालदैफोरनिफ्राय गोमो गाब गाहोयोमोन बेफोरबायदिखौ जों खोनाबोनो मोनदों
नंगौ नंगौ आरो बेजों लोगोसे मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बै बिफां लाइफांनि आगर ना बेफोरखौबो जोङो बै माखासे ओ दख'ना होन गामसा होन आर'नाइ होन जों बुंनो थाङोब्ला बै आर'नाइ आव थना मिथिंगानि नेरसोन जायखौ जों बुङो हाजो आगर होननानै बुङोना नोंथां बै हाजो आगर गैयाबाथ' माने आर'नाइयानो जाया होननाय बायदि मोनसे नेरसोनना थाबोगासिनो दङ आरो नोंथां ना।
नोंगौ
आरो बै दख'नाफोरावबो मिथिंगानिनो मोननाय मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे जायखौ जोङो बुङोना दिंखिया आगर फारौ मेगन ना नैबेफोरखौ जों नुनो मोनबोदों आरो ना नोंथां।
नंगौ
औ
मिथिंगायाव नुनाय मुवाफोर बेसादफोरखौनो बर' आइजोफोरा नायदाव नायदाव गोसोखांनानै महर होनानै जोंनि जिखौ समायना रमायना खालामबोदों गो दोनिफ्रायनो दा जों बेखौ दा मावगासिनो आर'नायइाव हाजो गर होयो दिंखिया आगर होयो नोंथाङा बुंबा थुरि आरो दङो गोबांनो जोंहाबो मुखर दामा
नोंगौ नंगौ
दानिया ना थायबा जोंहा एसे सोलायबोनो हमबाय आगरनि महरफोरा। नाय समजों लोगोसे सोलायबोयो अब्लाबो गोदोनि बर' आइजोफोरनि दिहुनबोनाय आगर बैफोर आगरनि महरखौ रावबो गादबनो हाया आरो। नायबो आगर मोजां नुयो हाजो आगर गुबुनफोर जेसेबांखि दिखुनना माने हाजो आगरफोरनि महरजों रावबो
नंगौ नंगौ थारैनो माने बैफोर मिथिंगानि नेरसोनफोरा मोनसे जारिमिनारि जानानै थासिगोन आरोना नोंथां।
नंगौ माने जों
जोंनियावहाय
औ
आगर जोंहा माखासे जिफोरखौहाय आगर गैयैबो दायो। जेरै जोंनि हौवाफोरनि थाखाय गामसा बैफोरखौहाय। आगर गैयालासिनो दायो आरो दख'नायाबो जोंहा गोबां रोखोमनि दङ। बिदन दख'ना दङ। आरो बेजों लोगोसे हाबायाव गानहोग्रा दख'ना दङ। बेफोरो आलदा आलदा दख'ना माखासेयावहाय गर सोयो आगरआ बिदन दखनाव जोंहा नुनो मोननाय नङा खान्थाल मा दा गाबनि बांसिनखौ दानाय नुनो मोनो जोङो माने दायो आरो बैसागुनि समाव दा खान्थाल मादानि दख'ना गाननानै आर'नाइ सादोर न लायो बेजों लोगोसे ब्लाउस होननानै जोङो जोंनि फोरबोफोरखौ फालिबोगासिनो दङ दासिमबो। आरो बुंनो हागोबा जोंहा जि दानाय जोंनि बैफोर दोरोङारि जि दानाय बेफोरो माने जोंहा जोंनि रांखान्थिखौबो जौगाहोयो। जोङो जोंनि नं मुवाखौ जोङो जोंनो दिहुननानै लायोब्ला जोंनि रांखान्थिया जोंनावनो थायो जुदि जोङो बैफोर मुवाफोरखौ गुबुन हादरनिफ्राय मेसिनाव दिहुननायखौ गानोब्ला जोंनि राख गुबुननियाव थाङो आरो बैसोरो मानसि बैसोर गुबुन जायगानियासो जौगाखाङो बेनिखायनो जोङोफोरबायदि जोंनो दानानै गाननांगौ जाहाथे थे जोंनि रांखान्थिया जोंनावनो थाब थायो गुबुनाव जाहा
नंगौ नंगौ। नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथां। माने जोंहा समा जानानै फैबाय माने नोंथांजों बेफोरबायदि माखासे दानाय लुनाय आइजें आइलाफोर फोरनि सोमोन्दै मिथिनानै एबा जिफोरनि ओ मोजां रोखोमै ओ खोथा बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां। अब्ला जों दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथांना।
औ दे नोंथां।
जागोन दे नोंथाङा।